औ खोनादों ना हेलौ
औ खोनादों नोंथां
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा
जों दंथ'यो नोंथां
ओ आङो दा फुंनि जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ।
अ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम
औ हागोन हागोन नों।
अ बिदिब्ला जोङो दिनै बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायावनो सावरायनोसैना ना मा होनो नोंथां।
औ दे रायलाय जागोन दे औ सावराय जागोन।
जोंथ'मा दोरोङारि होननानै बुंब्ला जेनेबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आथि माने मुगानि उनाव मुगा मोनसे मुगानिफ्राय गुबुन मोनसे मुगासिम बारस्लायबोबाय थानायखौनो दोरोङारि होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ
थिग बेबायदिनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे ओंख्रिखौ बर'फोरा जाबोदों आरो बैफोर ओंख्रिफोरखौ दायो आथिखालावबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
बेबायदिनो नारजि अमा नाफाम सबायजों दाउ अनलाजों दाउ बिदिनो गोबां बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ।
औ अ बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे गुवारै माबोरै प्रब्लेम बानायो बिनि बागै।
अ हागोन नोंथां।
औ
अनला दाउ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेखौ संनो थाखाय जोंनों गाहायै जोंनो माइरं नांगौ जायो। माने बेसेबां जखानि संगोन माने साबैसे सुबुंनो संगोन बेखौ जखा लानानै जोङो माइरंखौहाय सोम दसे सम रुइनायनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो ओमफ्रायो बेखौहाय जेब्ला रुयो अब्ला बे बेखौ बोखांनानै दै सर'नो थाखाय खेरखाफ्रावहाय सुखांनानै लानाय जायो। आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ देयो आरो उवालउवलाव गोदो गोदाय उवालाव देयोमोन नाथाय आथिखालाव ओ गोनोखो आथिखाल गोनोखोनि मुगायावहाय जोङो बेखौ ग्राइडारफोरावहाय ग्राइड खालामनानै लानाय जायो।
औ औ
बेवहाय जोङो सामब्राम गुफुर हाइज जें बानलु गोदोहाय बेफोरबायदि बेखौ माने बे अन गुन्दैजोंनो देफानानै होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो देखां लानानै जोंङो अन जुदि जों बेखौ रावजों होनोब्ला दाव बेखौ जों गिबियावनो एव थ्रम ग्रोनानै लानांगौ जायो आरो दाउ बिदिनो माखासे इनग्रिदेनसखौ होनानैहाय जिउखौ एवना ला नानै बेखौहाय दै दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौ-गोदौवोब्ला जोङो बै देनानै लानाय अन गुन्दैखौहाय ओ दैजों गलनानै बा ओ खायफा खायफा आखाइजोंबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आम फ्राय बेयावहाय जोंहा मोनसे मिथिनो ओ गोनांथारा जाबाय जों बेवहाय खारदै बाहायनाय जायो आरो जाय खारदैखौबो जों बर'फोरा आथ माने नवावनो बानायनानै लायो बेखौ जोङो थालिर मादा थालिर फस्ला मैथ्रुनि ओ मैथ्रु फिफांनिफ्रायबो बानायो आरो बै सबाय सबाय बेसर बे बेफोरनिफ्रायबो जोङो खारदैखौ बानायनानै लायो आरो। नोंथाङाबो आंनो बे दोरोङारि ओंख्रिनिनो ओ बबेबा मोनसे ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
नारजै नारजिनि बागै फोरमायनो हागोन। गिबियावनो बे नारजिखौथ' जोंना ओ बेखौ गोथाङैबो जेनेबा बिफाङा जौबाथाय बिलाइखौ खानानै बा ओ बियो गोजौ जाबाथाय फोराननानैबो जेनेबा गोबाव सिम जानो हायो आरो ना। बाहायजायो।
औ औ दोनजायो आरो माने औ।
जेनबा सानसुनिफ्राय फुङावहाय अमा बेदर होनानै संनानै गामिनि रायजो राजाफोरनोबो जाहोनाय ओ जायो जोंनाव। बिदिनो आरो नारजिनि खायनो बेबायदि जाबा बिफाङा बिनिफ्राय फाथो फाथोबो गानहोनाय जायो जायखौ मोसौनि ओ जुंगालफोरावबो फागा बानायनायाव बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय आरो दुरुं ओ दुरुंबो बानायनाय जायो जेरैहाय फाथोनि दुरुं होनो जि। बेफोरखौबो बानायनो हा हायो‌
औ आरो जोङो फाथोनि बस्थाबो बानायो खोमा ना नों थां।
औ औ थाबा बानाय जायो औ।
औ
हो
औ औ दा फा नों बुंजागोन दे।
औ। अ जोंनाथ बे नाफामाबोथ जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जानाय नङा होमबा। औ औ। नाफामखौथ जोङो देनो थाखाय ना गोरान नो ना गोरान ना गोथां नाखौनो जोङो फोराननानै गोरान बानायनानै देनाय जायो नङा होमबा। ओ बेखौ जोङो अराव अराव फोरानलाय आरो सान्दुं अर सान्द सान्दुं बे मोननैयाव फोराननानै देयोब्ला नाफ फामा माने नाफामनि मोदोमनाया मोजांसिन जायो नों होननानै बर'फोरा बुङो आरो आरो बे नाफामखौ जोङो थास गोसोमजों थास गोसोमजों आरो माखासेया थास गुफुर आरो खुमब्राफोरजोंबो देनानै देनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो जोङो थास' गोसोमजों देनानै बानायोब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजांसिन देहानि थाखाय मोजांसिन होननानै बुङो आरो। बे जेब्ला जोङो गुजुन नाय गगा मोननाय खर सानाय बेफोरबायदि जायोना बे समाव बे नारजिखौ बिदै फुदुंनानै लोङोब्ला स्रां थाङो होननानै बरफोरा सिगांनिफ्रायनो मानिबोदों आरो आरो बेयो सैथोआनो आरो
ओमफ्राय माबाफोर बुंनो अबावबा नोंथाङा फोरमायना हगोन दे। बे
अ बेबायदिनो जोङो नाफामखौ देन औ देनानैहाय जोंङो औवानि हासुंआव गोदो सोयोमोन ओमफ्राय आथिखालाव बिदिनो प्लासटिकनि बयामफोराव सो सोनानै दोननाखौ नुयो आरो आरो जोंङो नाफाम खौ सोयोब्ला थाय माने बेयावहाय ओ बयाम बा हासुंफोरावहाय गेप्स दोननो नाङा आरो माने बेखौ मोजाङै नारसो नारसो सोनांगौ नङाबा माने नाफामा मुसि मुसिनो नागिरो आरो बेनिखायनो आरो बे खौ बयामाव सोबखांनानै एम्फौ एनला हाबनो हायैनि थाखाय बेयाव ओ प्लास्टिक बा थालिर बिलाइ गोरान बेफोरखौ ओ होनानैहाय हा जों लिथेनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो थामजि सान बा जिबा साननि गेजेरावनो बेयो जाजानायसिम जायो माने नाफामा सेवो आरो बांसिनानो जि थामजि साननि उनावहाय माने मोजांसिनै जाजानाय अबस्थायाव फैयो आरो नाफामा।
ओमफ्राय बेखौ फाननो थाखायबो बाहायनो हायो।
आं खोनायाखै नोंथां।
जेनेबा बेफोरखौ फाननो थाखायबो बानायनो हागोन नामा जेनेबा ओ गुबुनफोराबो मोनजानायनि थाखाय। बाहाय जागोन न'।
औ औ नंगौ माने मार्केटाव आजिखालि बेफोरो गोबां माने ओ जोंनि खायफा सुबुङाथ' नाफामखौ बोरै बानायो मिथिया नालाय। बेनिखायनो माखासेया बेखौ ओ बे बे नाफामजोंनो रांखावरि रांखावरि मुलाम्फाबो मोननो हादों आरो बानायनानै माने फाननाय फाननाय बायनायखौबो जोङो नु नुनो मोनो बाजारावहाय।
बेनिफ्राय जोंनाथ' आरो बे बर'नि मैथा थाबाय
औ।
हबामलु थाखबोथ' क'क्राझारफोरनिया बांसिन जायो बांसिन सुबुंफ्रानो। बेखौ नामा
औ।
बेखौनो ना अमाजोंबो संनाय जायो ओमफ्राय ना गोरानजोंबो सङो आरो बे गोथांनोबो सङो गोथां जायो आरोना।
नोंथाङा सबायाइजों दाउ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन। सबायखौ जोंना थ' ओ न'फोरावबो जेनेबा खेथि मावबा मोनो। गायबाथाय जेनेबा फोबा औ बेनिफाय गैयाब्लाबो दखानफोरनिफ्राय बायना लाबबाय लाबनानै दैयाव सुुनानै लाबाय बेनिफाय अर'-अर' खो जरायबाय जरायनानै बेनि उनाव खारै एसे होबाय बेनिफ्राय दैबो होखाबाय जखानि नांगौ जखानि औ बिदि बेखो बानायनो बेखो खो संबाय थाबाय बे फारसेथिं ओ फारसेथिं आरो बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो गिबियावनो। ओ माबा गोथाङै थायो नालाय जेनेबा थाब मोना ना बेबो बेनिफ्रायाय बिखो एक्सट्रा माने थाबाय ओमफाय बेदुखो मायमान मायमान दखानि एवखांनायनि उनावहाय बोख्रायनानै लाथ'बाय हांस्रिफोराव
औ।
दालिया जेनेबा सबायाइ दालिया खिजियोब्ला बेनि ओमफ्राय साबाय सागं जों बर'निनो सागं जेनेबा बेजों साबाय सानायनि उनावहाय बेदरखौ गारख'ना होनाय जाबाय जाहाथे आ बिबो सम ओ बेवहाय आरो सम लागोन नालाय बेनिफ्राय बेवहाय ओ दुन्दिया बा बाखार बेबायदि मस्ला फालौ बेबायदि देनानै होबाय आरो गोथाव जानायनि थाखाय। स' बे बाय दिनो संनाय जायो बेखौबो औ औ।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ नोंसिमबो गोजोननाय थाबाय।
अ दे बिदिब्ला सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ दे दे नोंथां औ।